नोंथां, नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आं बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नोंथां?
औ ओ।
दे बुंनायसाय नोंथां बिदिबा।
औ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मा मा ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो बा आथिखालाव मा मा ओंख्रि जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अह बर'फोरनि माने जानाय लोंनायनि सायाव बेयावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि बादिनो जोंनिया बै अमा बेदरखौ जोङो गोबाङै दाबो जाबोनायखौ नुनो मोनो। बेखौ जोङो बायदि रोखोमै मैगं संनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बेवहाय बे खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला खारैजोंनो गोबां जानायखौ नुनो मोनो। जोंनि जोंनि बे जायगायाव नखर न'खरफ्रोमबो जोंनिया अनला खारैखौ जायो आरो अनला खारै जानायाथ' बै माइरंनिफ्रायनो जायो नालाय आरो बे माइरं खौ जोङो गोरलैयैनो थुबसिफोरावबो देनानै जोङो गावनो मिहि खालामनानै लानो हायो बेनिखायनो जोङो औ जिथा गोथ गोसो जायो अब्लानो जों बे अनला खारैखौ जानो हायो आरो बै आलासिफोर फैबाबो माने बे अनला खारैखौ जोंनि न'खरफोराव संनानै होनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव बै हाबाफोर जायोबाथाय बे हाबाफोरावबो जोङो अनला खारैखौ ओ गोबाङैनो होनाय नुनो मोनो। आरो बेवहाय बायदि रोखोमनि होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ
औ नोंथां जोंनि जायगायाव माने बेवहाय जोङो ओ बेै लाथा एम्फौखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो बे लाथा एम्फौ खौबो इन्दि खुन्दुं लुनायनि अनगायैबो जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो गोबाङैनो जायो आरो बे अनला खारैफोरावनो होद लानानै जों जायोबाथाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां आरो बे अनला खारैखौथ' मादि बानायो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोङो बे ओ जि माइरंखौ जोङो बानायगोन बेखौ एसे सोमना लाग सग्रोनाय जायो आरो सोमखांनानै जों बेखौ बिदिनो माबानानै देनानै जोङो गुन्दै खालामनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो बैहाव दै गुदुंफोराव दै गुदुङाव होनानै जों बेखौ गोदौग्लु होनाय जायो‌ आरो जोङो जि हमना लाबाय बेदरफोर जुदि होदलानो गोसोबा बेदरफोरखौ जोङो एवफ्राना लाग्रोयो आरो बे खौ जों बेयाव गारला होबाथाय जोबोद गोथाव जायो। बिदिनो जों गंगार धोनदिया फोरबो मोदोमनो थाखाय होनायखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो। नंगौ नोंथां आरो खारैफोरखौबो खारैखौथ' जोंनिया बे माबानिफ्रायनो थालिर बिफांफोरनिफ्रायनो न'फोरावनो बानायो आरो। जोंनि जायगायाव बेखौ औ थालिर बिफांखौ गायना माने दाननानै जोंनि जायगायाव माने बिदिनो ओ फिसा-फिसा खालामनानै जोङो सान्दुं नांनायाव दोननानै बे खौ माने खावनानै होयो रानबाथाय। आरो बे हांगार थफ्ला जानायखौनो ओ दैजों सरनानै जोङो खारै रोसि बानायना बेयाव होनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांनि जायगायाव बर'नि बे ओ जानाय मा मा मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ।
जोंहा ओ बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' ओरैनो गोबां ओंख्रिफोर दङ। जेरै अनलाजों दाउ, साम'जों सबाय नारजिजों अमा बेदर, नाफाम, बिदिनो मैद्रु ओंख्रि गोबाब बायदिसिना ओंख्रिफोर दङ आरो नोंथां। बिनिनो आङो सामुजों सबाय ओंख्रि संनायखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोंना साम'जों सबाय संनो थाखायथ' जोङो ओ साम'खौ फुख्रि बा बान्दो नङाबा दैमा बेफोरबायदिनियाव थांनानै लायनाय जायो आरो नोंथां।
ओ जोंहा साम'खौ औ साम'खौ दैयाव लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बिनि मैलाफोरा गगारनानै थाङो बिनि था खाय बिनि उनाव जोङो
ओ साम'नि साम'आबो मोननै जतनि दङ मोनसे गोलाव आरो मोनसे गुसुं आरो। बेनिफ्राय जोङो औ। साम'खौ साम'नियाव दा खोनथायो माने जोङो बे दाखोनखौ गारनानै जों बेखौ ओ बा बेनि नाङि बाहागोखौ जोङो दानस'नानै गारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो बेखौ सायनानै दानस'खांनायनि उनाव जोङो नारें थाइसे होनानै खोरदै बा अ मनाबा खादाफोराव जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो नोंथां। जाहा दे बिनि सायाव नांनानै थानाय दागो बा मैलाफोरा खारो बिनि थाखाय
थारैनो नोंथां।
औ बेनि फ्राय जोङो साम'खौ सबायजों संगोन नालाय सबायखौ जोङो ओ‌ बिदिनो उवाल बा जाथा बायदिसिनायाव जोङो बेखौ हुख्रेमनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नों
फ्राय औ बिनिफ्राय जोङो स साम'खौ एवग्रोनाय जायो आरो। साम'खौ एवखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ होनानै बेखौ संनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला संनानै ग्लब-ग्लब गोदौनाय जायो अब्ला थाय बेयाव खारदै होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो साम'जों सबाय ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ ओ नोंथाङा नार्जिजों अमा संनायनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो हायो ओमफाय नारजिखौथ' जोंनिया ओ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो न'खरफोराव जानायखौ नुनो मोनो। बे बेन अनगायैबो जोङो सोरबाफोर जुदि न'खरफोराव थैयोब्लाथाय बेवहाय जोङो नारजि अरगारनाय एबा जोङो कार्सफोर खालामबाथाय बेवहाय नारजिखौ गोखाखौ होनाय जायो आरो बे नारजि खौथ' जोंनिया आरो जोंनियावनो जेनेबा जागाफोरावनो फोनाय जेनेबा फाथो बै फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो नालाय जे फाथोखौ औ फाथो गोथांखौबो जायो बेनि अनगायैबो नारजि जुदि बानायनोबाथाय जोंनिया फाथोखौ एसे ओ फोरानना दोनग्रो फोराननाय जायो बिलाइखौ आरो बै फोराननायानो जोंनिया फोराननाय बेलायानो माने नारजि जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो संनानै जानाय बुङोब्लाथ' सरासनस्रायै माने बेखौ ओ जोङो बिदिनो दै फोरो गोदौनायफोराव होनानैनो बिदिनो संनानै जायो आरो बेवहाय बायदि रोखोमनि ओ‌ जि संख्रि बानलु नांगौ बेफोरखौ जों होदलायो लोगोसे आरो बे थावसिननो थाखाय जोङो बिदिनो सोरबा बाबा ना होयो आरो सोरबाबा बेै बेदरफोरखौनो अमा बेदर बेफोरखौबो होदलानानै जानायखौ जोंनि जायगायाव गोबां नुनो थाङो आरो नोंथां औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बिदिनो बै ओ माबाखौ ओ बै मैथाफोर जानाय नुयो नामा नोंथाङा
औ नुयो नोंथां जोंनियावथ' बिदिनो मैथा गोजा मैथा बांगाल बिदिखौ जायो आरो नोंथां जोंनिया
औ नंगौ नोंथां माबायजाब औ माबाबैसा बानायनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आरो बहानिफ्राय मोनो
औ हागोन नोंथां ओ जोङो मैथाखौथ' ओ सोरबाबा न'आवनो फोनानै लायो सोरबाबा बाजारनि फ्राय बायनानै लाबोयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंहा मैथा गोजाजों जोङो मैथा गोजाखौ जोङो खानानै बिदिनो नाफोरजों संनानै जानाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो अमा बेदरजोंबो बेखौ संनानै जानो हायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोंहा अमा बेदरजों मैथा मैथा संनोब्ला जोङो ओ मैथाखौ अ सरि मैथाखौ नङा ओ अमा बेदरखौ जोङो एसे एवग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव बियो एसे एवनानै ओम जोङो मैथा खानानै लानायखौ जोङो होनानै एवनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो सोरबाबा बेखौ एसे रोसि होनानै जायो आरो सोरबाबा बेखौ ओ रोसि गैयालासिनो एसे गोरान महर बेफोरबायदि बानायनानै जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो आरो उम मैथायाथ' जोंनिया गोखै जायो नालाय बेखौ ओ गरम बोथोरफोराव गोबां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव
औ नोंथां
औ बिदिनो नों औ थाइगिर बेखौबो जायोना नोंथां।
औ जायो नोंथां औ थाइगिरजों नाबो जायो थाइगिरजों अनलाबो जानाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं बेवहाय।
औ नाजों जाबाबो बेयो जोबोद गोथाव जायो नोंथां जोंनिया ना गोजो ना गोदोरफोरदों जाबाथाय बेयो जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेबोथ' गोखैयानो नोंथां।
औ अनलाजों जाबाबो गोथाव जायो आरो नोंथां बेबादिनो
औ नोंथां नोंथां होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोना नोंथांमोननि जायगायाव बै जोंनिया अनला खारैदि बुंबाय बेवहाय खारैखौ माबायसा मोनो नोंथांमोननि जायगायाव?
ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो थालिर बिफांखौनो दानफायनानै फोराननानै। बेखौनो सावनानै हांगार बानायनानै जोङो बेखौनो खारदै बानायो आरो जोंनिया ओ सबाय बिफां जि बिखौ जोङो मारा होनानै बेनि बाख्लाफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ दाबसे मोजां जायगायाव सावनानै जोङो बेखौ खारदै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
बिदिनो माने खारैखौ गुबुन गुबुन जायगायाव माने गुबुन गुबुन रोखोमै बानायो आरो
खायफा जायगायावथ' बेखौ जोंनिया बे ओ आथा ना मैदा बेनिफ्रायबो जों बानायो नामा होननाय खोनानो मोन्दों आरो नोंथां।
अ बेखौथ' आं खोनाफेराखै नोंथां। आं मोनथिनाया बे थालिर बिफां आरो सबाय बिफांनिफ्रायनो मोनो बे खौ आङो मिथिदों आरो नोंथां।
औ बिदि बानायबाथाय माने थालिर बिफां बा सबायाइनिफ्राय बानायनाया जोबोद औ थावसिनना जायो आरो। औ उम नोंथां ओं बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां।